औ खोनादों नोंथां ओ नोंथांङा माबाफोर मावदों नामा
औ औ औ
ओ नोंथांजों बे मोनसे टपिकनि सायाव सावरायनो होननानैसो कल खालामदोंमोन आङो
औ औ औ सावराय जागोन दे
सम होनो हागोनदा नोंथांङा
औ औ हागोन दे हागोन
औ बिदिब्ला आयदाया जाहैबाय आथिखालाव जों माने गोबां गोदान गोदान बेमार आजार सुबुंनाव बेमार आजार जानायफोरखौ नुनो मोनदों आरो
औ
बेमार आजारा खौ नायोब्ला जों माने गोदोनि मानसि। बेफोरनिफ्राय खोनायोमोन आरो गोदोहाय माने बेमार जायामोन आरो गोदोनि ओ सुबुंफ्रा दाद गोख्रों बिराद बोलो गोनांमोन होननानै जों थियो नाथाय किन्थु आथि खालनि सुबुङा गोदोनि रुजुनायजों गोबां लोरबां जाबाय आरो गोबां गोदान गोदान बेमारफ्रा जोंनि आथिखालाव जानो हमबाय आरो फोर बेरामफोरा नोंथांनि बायदिब्ला मानिफ्राय जादों होननानै थां
औ उम। गिबियावथ' माने गोदोहायनि गोदोनि सुबुंफ्रा माने बांसिनै माने खस्थ' खामानि मावोमोन आरोना ओमफ्राय दानि जुगनि मानसिफ्रा माने बिदि खस्थ' मावा ओमफाय गोदोनि गोदोनि जुगनि मानसिफ्रा माने बांसिन माने न'आवनो मोननाय खे थि बाथिफोरखौ माने मेगं थाइगंखौ माने गावनो निजा मावनानै माने जेबो मेदिसिन होआ लासिनो गावनो जायोमोन माने गावनो मावनो गोस गावनो जासिगोन बिदिनो गावनो खस्थ' खालामनानै गावनो जायोमोन। मोन फाय दानि जुगावहाय माने बिदि एसेबां बिदि खस्थ समावा माने दानि जुगनि मानसिफ्रा माने गासिबो मेगं थाइगंफोरखौ बायनानैसो जायो। बांसिनानो माने केथि मावला बिदिनो माने मैगं थाइगंफोरखौ मो मेडिसेन गोनां मुलिफोरखौ माने मेगं थाइगंआव होनायफोरखौ माने मोनजाफाजोबो बे थाखायनो माने बांसिन देहा सोलेरफ्रा माने लासै लासैनो दुरबल जालांनो हमबाय आरो जोंनि सुबुंफ्रा माने दा दायो माने इसेबां खस्थ' खामानि मावला माने दानि मानसिफ्रा माने एसे अलसिया जाजोबबाय आरोना गोदोनि बायदि गोलोमदै ओंखारलायनाय इदिनो खामानि मावला खदाल जावला बिदिनो खस्थ' खामानि मावला हाजिरा खामला बिदिनो बायदिसिना मावला दानि मान फ्रा माने बांसिननो माने हाजिरा खामला बिदि गावनि गावनि बिखानि थैखौ खाम माबानानै गाहायाव गसर होनानै माने खामानि मावला दानि मानसिफ्रा माने निखायनो माने दानि सुबुं फोरा माने बांसिनै बेमार आजाराव थाब थाब साबफायो माने आरो बांसिनै जिरायनानै जायो दानि मानसिफ्रा माने गोदोनि सुबुंफ्राथ' दसेबो जिरनानै थायामोन दानिफ्रा माने बांसिन जिरायनानै मय मबाइल सबाइल नायबाय थायो मबाइल थुबाय थायो बिदिनो बायदिसिना बि दिअ' नायै नायै माने फुरा दिनखौनो हगार हरजोबो गोदोनि सुबुंफोरा माने मबाइलबो गैजायामोन नालाय मबाइलबो गैया बिदिनो सिनेमा जेबो गैया बिनि थाखायनो माने गोदोनि सुबुंफोरा बांसिन बेफोरखौ माने नायनानै टाइम पास खालामामोन गोदोनि सुबुंफ्रा माने खेला धुला
गेलेयोमोन बायदिसिना फुटबल होन किक्रेट होन बिदिनो बिराद गेलेयोमोन आरो गोदोनि सुब दानि जुगाव माने बिदिनो मानसिफ्रा बिराद खम गेलेयो दाबो आरो दानि गथ'फ्रा माने बांसिनानो मबाइलसो नायना थायो माने फोथाराव ओंखारा दिनो फुट बल बायदिसिना क्रिकेट गेमफोरखौ गेलेया। देहानि थाखाय राफोद खालामना लानो गोसो गैया मानसिफ्रा बांसिन अलसिया जाजोब बाय दानि सुबुंफ्रा माने बिनि थाखायनो माने बेमार आजारफ्रा साफ्फायो आरो। आरो जों बेमार आजारखौ माने होखारथारनोबा जों माने फुङाव सिखारनानै दै लोंनानै एक्सारसाइस खालामनांगौ रानिं खालामनांगौ। खारनांगौ बिदिनो बियाम खालामनांगौ आरो बिदिनो जोङो साफा दै लोंनांगौ बिदिनो मोजां दैफोरखौ जोङो बाहायनांगौ दिनो फिल्टार दैखौ जों लोंनांगौ आरो जों दैखौ लोंनायनि सि गां जोङो फुदुंनानै एबा सा-साफा सरनानै जोङो लोंनांगौ जायो। नङाबा जोंनियाव दानिया दा बेमार आजार साफ्फानो नागिरो दानि जे जुगाव माने बांसिनानो माने दैया लेथ्रा जा जालांनो हमबाय सुबुं अनजिमायाबो बारायलांबाय नालाय दैफ्रासो लेथ्रा जालांनो हबाय लासै लासैनो उननि थाखाय माने बेमार आजारखौ सोखानो थाखाय माने एसे गावनिबो बिबान थायो।
ओमफ्राय आं सोंनो लुबै बावद आरो आथिखालाव बे गोबां जे किदनेस जन अन्थाइ बिदि जानाय नुयो आरो जों बेखौ नोंथाङा मानिफ्राय जादों होनना सानो?
बेफोरो माने गासिबो बे जानाय लोंनायनिफ्रायनो जाजोबो सेस दैनिफ्रायनो जाजोबो बेफोर बेमार आजारफोरा दै ले माने मोजां दै लोंला बिसोरो माने आरो बांसिनानो निसा बुस्थु लायो निसा बुस्थु लानानै माने दैलि खामानि मावनानै माने बिसोरो सोरबा सोरबाथ' खामानि मावालासिनो बिदिनो ओरैनो थाबाय थायो बिदिनो जे जयै जिरायबाय थानाय खामानिखौ माने बिदिनो जहाबनानै बदिफ्रा बिदिनो फ्रि जाला बिदिनो रेसफोर गैयिनि थाखायनो माने अबाफोर किदनि स्टनआरि बायदिसिना सुगार दायबेतिस फोरा माने बेजों जाजोबो आरो बैसो बांनाय लोगो लोगो माने दाना बेमार जानो हमजोबबाय गोदोनि सुबुंफ्रा माने द'जि बोसोरहालागै माने जेबो बेमार आजारानो साफफायामोन दानि दानि बे गोदान जुगाव माने ब्रैजि बोसोर जानाय लोगो लोगो माने बेमार आजार फ्रानो माने बिराद थाब थाब साफायो आरो। दानि जुगाव माने एसेबो माने खस्थ' खालामा मानसिफ्रा बिदिनो उदाङै थायो ओरैनो बांसिन फ्रियाव माने जायो आरो जानाय ओमफ्राय नोंथांनि जि मोनदांथि थि नोंथाङा एसे खोन्थादो आंनि मोन्दांथिखौ आं खोन्थाबाय।
औ नंगौ ओ नोंथाङा आ जिखिनि बुंदों बेयो थारैनो सैथो ओ जोङो गोदोनि दिन आरो गोदोनि दिनाव आरो दानि दिनजों रुजुनायाव गोबां जोङो हाजो बायदि जोङो फारागखौ नुनो मोनो आरो मानोना गोदोनि दिनाव गोबां जोङो मिथिंगा एबा आबहावानि सायावबो सोनारोमोन नङा होनबा?
औ।
दिनाव जोङो बर' हिसाबै बुंनो थाङोब्ला जोङो हाग्रायाव बा हाग्रा ओनसोलफ्राव जोङो रायजो जायोमोन जेराव माने जोंनि बारहावाफ्रा जोंनि मिथिंगायारि थाथायफ्रा जोबोद फ्रेस मोजांमोन आरो। ओरैबायदि मोजां जों जान' बेयाव खुनु बार गुबुंनाय गैया बेयाव खुनु ओ उखुनन्दैनि गुबुंनाय गैया थाजिम जायगाफ्राव जोङो रायजो जाबोनाय। आरो जोङो मा जोङो मालाबाबो ओ हाथाय बाजाराव मोनग्रा जिनिसफोरखौ जोङो जायामोन नङा होमबा?
औ
बेहाय जोङो मा खालामोमोन जि गावनि जानाय आदार बे आदारफोरखौ जोङो न'आवनो जगार खालामनानै लायोमोन आरो। बेयाव खुनु केमिकेल कुनु बेयाव हासार खुनु बेयाव मा मोनसे मुलि बेबायदि होनानै जोङो जायामोन जों जि बुस्थु जायोमोन बे गासिबो मिथिंगानिफ्रायनो गावनो गाव जानाय सोमजिनाय जेराव माने खुनु केमिकेलनि जिनिसफोर गैयामोन आरो नङा होमबा दा बेबायदिनो जोङो माने थाव होननाय जोङो जिनिस जायामोन।
औ।
जोंनि दायो लिभार देमेजफोर जानाय गेस्ट्रिकफोर जानाय बेफोर जानायनि गुबै जाहोना जाहैबाय थाव जेराव जोङो दानि गथ' फोरखौ नायबा नुगोन। जों गोदोनि गथ'फ्रा मा फिथा सराय न'आवनो बानायनानै जायोमोन। जेराव खुनु इफेक्ट जायामोन फिथाइाव जोंहा थाव होआ नङा होमबा। सिथावावखौनो जोंहानि गोनांथि गैया। आं सबाइ ओंख्रियाव जोंहा थावनि गोनांथि गैया अनला ओंख्रियाव जोंहा थावनि गोनांथि गैया। जोंहा खारैखौनो जायोमोन नङा होनबा आरो खारै फार्म फार्म मेडिसिन बायदि बियो जोंनि देहायाव खुनु मोनसे ओ फिन जाथाय होआ आरो बे नाथाय आथिखालाव जोङो मा जायो गोबां पेकेटनि जिनिस जायो जोङो जोंनि गथ'फ्रा चिप्स जायो। खर खरि जायो गोबां गोबाव गोबावनि मेथाइफोरखौ जायो आरो जेराव मेडिसिनजों बुंफबनाय नङा होमबा आरो बेफोरखौ जानायनि जाहोनाव जोंनि दोगोन जि उदै बेफोरो मा दोगोन खालामनायाव गोबां हेंथा मोनो जायनि जाहोनाव गथ'फ्रा मा होनो मोजां आदार ओंखाम ओंख्रिफोरखौ मोजाङै जानो हाया जायो बिसोर पेकेटनि मेथायखौल जायो आरो दा बिस बेबायदि जानायनि जाहोनावबा जोंनियाव उदैया जोंनि माबाफ्रा मोजां दोगोन खालामनो हायिनि जाहोनाव जोङो दुरबल जायो। बेनिखायनो जोङो गोदोनि आरो दानि रुजुनायाव सुबुंफ्रा माने गोबां लोरबां आरो आरो बेल' नङा जोङो मम' जायो माबा सावस्राव जायो गोबां सिंग्रा बायदिसिना जायो नङा होमबा?
औ औ
सर्सफोर जायो बैफोर मा बैफोर एखेबारे देहानि थाखाय मोजां नङा आरो बेयो आंल' बुंनाय नङा बा सोरबायाल' बुंनाय नङा बे गोबां सुबुंफ्रानो दिनै हमदांनो हादों बेनि गेजेराव जोंनि गेजेराव दिनै ओ फिथिलिबारस फोर जानाय गेसट्रिकफोर जानाय किदनि स्टनफोर जानाय बेफोरो गोबां बारा जादों आरो जेरै प्रेसार ब्लकफोर जानाय नङा होमबा बेफोरबो बांसिन जादों होननानै गोबां मानसिफ्रा नो बुंदों दा बेमाराथ' जाबाय दा जोङो बेमार जानायनि खौ जोङो माबोरै सोखागोन नोंथाङानो दहाय बुंखांबाय
ओ ओरैनो थासोमालासिनो गोबां खस्थ' खालामनांगोन। जेरै जोङो गामिनि दा दैजलां बोथोरनि जोङो दैजलांनि हालौवनाय। जेरै हालेवनाया मोनसे मरनिं अवाकफोर बायदि जायो नङा होनबा? फुंनि थाबायनायफोरबायदि। ओमफ्राय जों आलि दाननांगोन आलि खोनांगोन खोथिया बाननांगोन।
दा बेबायदि खालामोबा जोङो माने खामानि मावनायल' जाया जोंनि देहाखौबो जोङो मा खालामनाय जायो स्ट्रं खालामनायनि मोनसे मोनसे लामाबायदि आरो बियो दा जायफोरा साख्रि बाख्रि गोनां बा जायफोरा माने रांखानथि गोनां बिसोरो मा खालामो बिसोरथ' हालेवला जाहैबाय। नङा होनबा बे थांला जाहैबाय बेनिखायनो मा जोङो फुङावनो सिखारनानै जोङो मा खालामनांगोन थाबायनांगोन। बा खारनांगोन बिदिनो बेलासि बेलासिबा जोङो थाबायनांगोन खारनांगोन बायदिसिना गेलेनांगोन। जेरै नोंथाङानो बुंखाबाय जोङो फुटबल गेलेनांगोन। जायफ्रा क्रिकेट गेलेयो बिथांमोना क्रिकेट गेलेनांगोन जायफ्रा भलिबल गेलेयो होनदों गेले भलिबल जेबला बेदमेन्टन गेलेयो जुदि बेदमेन्टन थानाय बानाय जेखि जाया जोङो गेलेथारनांगोन आरो नङाब्ला जों देहाया गोबां औ दुरबल जागोन जेरै जोङो गेलेनायनि गेजेरजों मा खालामनो हायो। जोंनि देहाफोरखौ जोङो गरम खालामनानै हायो हायो लोगोसे जोङो निसा बुसथु जेरै जोङो सिग्रेट सोबनाय थांखु जानाय बिरि सोबनाय द्राग्स जानाय जौ लोंनाय बेफोरनिफ्रायबो जों गाव गावखौ गोजानाव दोननो हायो नङा होमबा?
औ
मानोना जायफोर ओ गेलेग्रा मानसि बा स्पर्टसमेन बिथांमोनहा मा खालामो? बिसोर निसानिखौ निसानिफ्राय बिसोरो गोजानाव थानो हायो आरो लोगोसे ओंखायनो जों मा जायो ओ जिखिनि फरायनाय बा बायदि सिना खामानि मावनाय जों खस्थ' खालामनो हायो जोङो सैज' खालामनो हायो। जोङो नाजासारनो हायो गेलेग्राफोरा जायफोरा स्पर्टस गेलेयो।
बेनिफ्राय जोङो दा आथिखालाव गोदान मुगा हिसाबै जोङो जिमफ्राव थांनो हायो।
जोङो युवगाफोर खालामनो हायो।
औ
आरो बे खालामनायनि गेजेरजोंनो जोंनि देहाखौ जोङो गोग्गो एबा बेमार आजारनिफ्राय रैखा खालामो। ए हागोन होननानै आं सानो आरो नोंथाङा बिदिनो सानो नामा?
औ औ सानो बिदिनो दे होमबालाय नोंथाङा समाबो जाना फैबाय।
होमबा दोनथ'नोसै ना औ औ दे गोजोननाय थाबाय।